ओ नोंथां हालौ नोंथां
औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांआ सम होनो हागोन ना
औ नोंथां नों थाङा एसे गोरा रायलायनो हागोन ना मोजां खोनायाखै औ नोंथां
अ नोंथांजों एसे उसुबिदा मोनदों नेटनि एसे इसु जाना दंबो जानो हायो
औ नोंथां दे बुं खोनादों औ खोनादों
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
जों आयदाखौ सायख'ना लानाय जे गामियारि सोलायनाय ना गोदो आरो दानिसो लायनायखौ सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
गोदो गोदायहाय जोङो गामियारि ओनसोलफोराव जोङो फरायसालि बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन जायनि जाहोनाव जोंनि लाइमोन बा उनदै उनदैफोरा
औ नोंथां।
जायनि जाहोनाव दिनै जोङो बै समनि लाइमोनफोरखौ दिनै आबादारि माबा मोनसे मावनानै थानायखौ जों नुनो मोनो बा सोरखौबा जों जौ फाग्ला जाना थानायखौ जों नुनो मोनो। नङा होबा नोंथां बेबायदिनो गामि गामियारि ओनसोल ओनसोलफोराव गोदो गोदायहाय जोंनि लामाफोरा मोजां नङामोन जायनि जाहोनाव एबसे अखा हायो जों रिमोनला जाना थानायखौ नुयोमोन थिग बेबायदिनो जोङो ओ आबाद मावोमोन आबाद मावनाय समाव जोङो गोदायहाय बा बिघा ब्रै बिघाखौ जोङो मोसौनि हालजों मोसौजों जोङो हालेवनानै बे आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जों बेखौ खम समनि गेजेरजोंनो ओ फसलखौ दिखांनो हायो जायनि जाहोनाव जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनायनि जाहोनाव नङा होमा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि ओ माइ आबाद दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद मावो। माइ आबाद मावनायावबो जोङो बेफोरबायदिनो मोसौजों हालेवयोमोन गोदो गोदायहाय नाथाय जों दिनै मोसौजों हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनलिया दिनै जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै ओ खम समावनो फोजोबनानै लानायखौ जों नुनो मोनसै नङा होनबा नोंथां? थिग बेबायदिनो गामियारि ओनसोलफोराव गोदो गोदायहाय जोंनि सि दानाय हि जि दानाय हि जायखौ जोङो हिसान होननानै बुङो बे हिसाना जों न'खरावफोराव गंसे गंनैल' थायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो न'खरसेयाव जि खान नैजि खानखौ जोङो नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो दिनै बेनि जोरैबो जों दिनै रां आरजिनानै न'खरखौ सुफुंलांनो हायो बा गावनि गथ' गथायखौ जोङो फरायहोनायाव सुजुग सुबिदा मोनो नाथाय गोदो गोदायहाय जोङो गंसे इसानजों जेबो मुलाम्फा खालामनो
औ नोंथां।
बेफोरबायदिनो जोङो उम गोबां जेंना जेंसिखौ गोदो गोदाय नुनो थांदोंमोन जायनि जाहोनाव जोङो गिबियाव लेखामोन मोनाखैमोन फरायनो थाखाय फरायसालि गैयामोन गामियारि ओनसोलफोराव फसंथान गैयामोन। बेफोर सोरबाया दिनै आबाद मावनानैनो जों नाथाय जोङो दिनै गभार्मेन्ट साख्रि मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। नङा हा नोंथां मानोना जोङो लाइमोन समाव बा जोङो उनदै समाव फरायनायखौ जोङो नुनो मोनाखैमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो उनदैयाव उनदै समाव फरायनो थाखाय दिनै अंगनबादि जोङो गभर्नेन्मेटनिफ्राय बा जोंनि गामियारि फसंथाना जोंनो बे आयदा माबाखौ बे खौ जोंनो होदों सुजु सुबिदा बेनि उनावहाय जों जोंनि गेजेर खोन्दो गेजेर खोन्दो समावहाय दिनै जोङो ओ गभार्नमेन्टनिफ्राय सरकारिनिफ्राय मोनाखैब्लाबो दिनै जोङो गावबा गावनो प्राइभेट फरायसा- आबाद मावनानै जानायखौ जों नुनो मोन्दों सोरबाया जौ फाग्ला सोरबाया
औ नोंथां दा जोङो गामियारि जौगानाय होननानै बुङोबा जोंनि गामियाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानायखौनो जोङो रायखांनो हायो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोङो गोदो गोदाय हा
ओ जोङो गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन गासैबो बिथिङावनो गोग्लै-गोग्लैसोनायमोन नङा होमबा नोंथां औ खोनादोंना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन जे जोङो अ जोङो गोदोनि सम माव नांगोल एबा मोसौजों हालएवनानै जोङो खम सम आबाद मावनो हायोमोन बा मावोमोन आरो जोङो मोनसे ओ दखरसे जायगा बा एसे गुवार जायगाखौ जोङो आबाद मावनो था- खाय जोंहा गोबां समनि गोनांथि जायोमोन बेनिखायनो बै समाव जोङो माखासे जौगानायखौ नुनो मो- नामोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मिथिनो हाबावो जे बा जोङो सानोबा जोङो नुहुरो जे गोदो गोदाय जोंहा साख्रि बाख्रिनि अनजिमायाबो खममोन आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे गोबां बेफार फालांगि मावनायनि खाबु आरो रोंगौथियाबो खममोन आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे बिरोंदामिनि जौगानायाबो जोंहा जोबोद गाहाय थाखोनिमोन आरो बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइ बि- थिं आरो रांखान्थियारि बिथिङा गासैयावबो गोग्लैसोनायमोन नङा होमबा नोंथां रांखान्थियारि बा समाजारि बा जोङो बेबायदिनो ओ माखासे सुबिदा आरो बिरोंदामिन बेफोरबायदिनि जौगानायाव जोङो गामि ओनसोलजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो रायजोखौ लोगो रायजोजों रायजो एबा जोङो हादोरखौ लासै लासै जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां गामि ओनसोल नि गुबै जौगानायनि जाहोनानो जाहैबाय थिखालाव बिरोंदामिन ओ मुगायाव बा बिरोंदामिनारि जोंहा जौगानाय जेरै बिरोंदामिनारि जोंहा जुन्थिफोर ओंखारनाय जेरै ट्रेक्टर आरो बायदि बायदि माखासे ओ जुनथिफोर ओंखारनायनि जाहोनाव जोङो मा मोन नो खम समावनो जोङो गोबांथार आबाद मावनो हायो जेरै जोङो ट्रेक्टरजों खम समावनो गोबां हा एवनानै जोङो आबाद मावनो हायो नङा हबा नोंथां आरो जोङो बेबायदिनो आथिखालाव जोङो बिरोंदामिनजों दिहुनजानाय माखासे गोदान गोदान आगजुनि जोहै जोङो खम समनि गेजेरावनो गोरलैयैनो गोबां हाबा मावनो हानायलाय जोङो बेफोराव गोबां ओ माव ओ मानसिनि गोनांथि गैयालासेब्लाबो जोङो गोबां हाबाफोर मावनो हायो आरो। आरो बेबायदिनो बिरोंदामिना जौगानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन कल खारखाना बा माबा मोनसे जोंहा ओ बेबायदिनो मावख बा माबा मोनसे हाबाफारि ओंखारनायलाय जोङो बेयाव गोबां मानसिफोरा जोङो बाहागो लानानै बा खामानि मावनानै जोङो रांखावरि बिथिङाव जोङो जौगानो हायो आरो बेबायदिनो ज जोङो नखरनिफ्राय लानानै लासै लासै माइ आबाद माखासे
है जोङो ओ समनि गेजेरावनो आरो गोबां जोङो आबाद दिहुनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो जौगासारनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव नुनो मोनो जोंहा बेमार आजार जायोब्ला जोङो गोदोनि दिनाव जोंहा नायनायनि सुबिदा बा मिथिनो हानाय एबा हमदांनो हानायनि सुबिदाया जोबोद खममोन नाथाय आथिखाल खालाव जोङो बिरंगामिन जौगानायजों लोगोसे जोङो गासै बेमारफोरखौनो जोङो गोरलैयै नायनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ बेमार बेराम जानाय बा माखा